खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
अ नोंथाङा आंनि गारांखौ मोजाङै रोखा खोनाहैदोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ आंबो नोंथांनि गारांखौ रोखायै खोनादों दा ओ माबा आंनि गोसोआव दा मोनसे आयदानि बागै राय रायलायनो थाखाय आयदा फैदों आरो बे आयदायानो जाबाय दावबायनाय नोंथाङा बे आयदाजों जेबो उसुबिदाथ' गैया?
औ असुबिदा गैया दे नोंथां सावरायजागोन
औ नोंथाङा अब्ला दा जोंनि दावबायनायनि बागै एसे सुंद'यै बुंथिना होगोन? गोन नामा नोंथां?
औ औ जागोन नोंथां ओ नोंथां सोंनाय लेखा आङो फंनैसो दाउ बायनायनि सोमोन्दै सावरायनो बा बुंनो होननानै आखायाव लाबाय नोंथां। ओ जोंहा दावबायनाय होनोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा नोंथां बेबायदि बिदिनोहाय जोङो न'खरजों दावबायनाय बा गावनि लोगोफोरजों दावबायनाय बा फरायसालिनि लोगो बा फोरोंगिरिफोरजों बबेबा मोनसे जायगायाव दावबाय हैैनाय बेबायदिनो जोङो दावबायनाया गोबां रोखोमनि थायो आरोना नोंथां। बेबायदिनोहाय जोङो दावबायनायनि गेजेरजोंहाय गोबां सोलोंथाइ बिथिङावबो हेफाजाब हेफाजाब नुनायखौ जों नुनो मोनो बा जोङो गावनि देहायारिफोराबो दावबायनायनि गेजेरजों मोजां जायो बा जोंनि माइन्डफोरा फ्रेश जायो होननानै आं सानो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोङो जेसेबांनो न'आव थागोन ओ एसेबांनो जोंनि माइन फोर दिस्टार्ब जायो। जायो आरोना नोंथां जेब्ला जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांगोन बै दाबसे जायगानि बा जों मिथिंगायानि समायना नुथायानो जा बा जोङो बबेबा जायगानि गामिनि नुथायखौनो जा बेफोरखौ जोङो नुयोब्ला जों - जोंनि गोसोआ जोबोर मोजां मोनो बा जोंनि माइन्दफोरा जोबोद फ्रेस जायो आरोना नोंथां। दावबायनायनि गेजेरजों आङो दावबायनो गोबां जायगाफोराव दावबायखांबाय नोंथां जोंनि खाथि खालायावनो बेबायदिनोहाय जोंनि खाथि खालायाव नायावनो जोङो जेरैहाय जों दा दोङो ओ मानास नेसनेल पार्क जायखौ बुङो। ओ बेयाव जोङो थाङोबोला ओ गोसोफोरा जोबोद गोजोननाय मोनो आरो बेयाव नायनो थाखाय जोङो गोबां मु वा बेसाद ओ नुनो मोनो आरोना नोंथां मिथिंगायारिजों सोरजिफनाय बा बुंफबना नाय ओ बे-बेबायदिनोहाय दंफां लाइफां, हाजो हाला, दैमा दैसा बेनि गेजेरजों जोङो थसेल' गङारि गान्दा, मैदेर, मै मोसौ, मुफुर बायदिसिनाफोरखौ जोङो बे ओ मानास नेसनेल पार्कव होन नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बेयाव जोङो नुनो नुनानै जोङो माखासे ओ दायरि बा लिरथुम बिजाबफोराव बैनि बागै जोङो लिरथुमना दोननाय दोननो हायो आरोना नोंथां । बेनि अनगायैबो आङो दा जोंनिनो खाथि खालायाव थानाय जेरै जोंनि हालामावनो दोङो सकि हाजो बा दारागाव हाजो, बगा टि हाजो बैफोरावबो जोङो गोबां दावबाहैनो थाङो आरोना नोंथां। बैयाव जोङो गोदान बोसोर सौफैयो बोला गोबां सुबुंफोरखौनो जोङो गोजान गोजान जायगानिफ्राय दावबायफैनायखौ जोङो नुनो मोनो आ रोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोङो बोसोर गोदानावहाय खनसे दावबायनाया जोबोद गोनांथार बेनि अनगायैबो जोङो ओ गुबुन गुबुन जायगायावहाय दावबाय हैैनाया मोजां आरो ना नोंथां। बेबायदिनो जेरै जोंनि नुसुंसेनिनो हादोर भुटान बेयाव थांनायाबो जोङो जोबोद मोजां आरो ना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंहा बेयाव ओ भुटाननि मानसिफोरजों जोङो माबायदिहाय रायलायनांगौ, थानांगौ, बिसोरनि गाननाय जोमनाय, बिसोरो माबादिहाय जायो बिसोरनि बागै जोङो मोनथिना लानाया जोबोद मोजां आरो ना नोंथां। ओ बेफोरखौ जोङो मारैहाय मिथिनो होनोब्ला जोङो बेफोरखौहाय दावबायनायनि गेजेरजोंसो मोनथियो नङा होनबा नोंथां।
औ औ थारैनो।
बिदिखो जोङो दावबायनानैसो मोनथिगोन, जोङो न'आव थायोबोला बैफोरनि बागैहाय जोङो मा बोरैहाय मोनथिनो? बेनि थाखायनो आं सानो ओ जोंनि जिउ संसारावहाय दावबायनाया जोबोद गोनांथार आरोना नोंथां। दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां बां सोलोंथाइ बिथिङावबो हेफाजाब मोनो आरोना नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना दावबायनायनि सोमोन्दै?
औ थारैनो नोंथां फोरमायनो हागोन। दा नोंथाङा जेरै बुंलांनाय बायदिनो नोंथाङा जेरै खाथि खालानि हालामफोराव दावबायबाय बेबायदिनो आंबो ओ आंनि फरायसालिनिफ्रायनो गोबां जायगायाव दावबायनो मोनबाय। दा आं बुंनो सानो जि फरायसालिनि फ्राय दावबायनो लांनाया आथिखालाव जोबोर ओ सरासनस्रा जाबाय आरो जो बोर मोजांबो जाबाय, जोबोर मोजांनिबो बाथ्रा बेयो।मानोना मोनसे फरायसालिनिफ्राय जुदि फरायसाफोरखौ दावबायनो लाङाब्ला जों गावब गावनो हारसिङै थांनो थाङोब्ला जोंनिया रां रुफाफोराबो एसे बारा नांगौ जायो। आरो जोङो उन्दै समाव जोङो एसेबां खोथाफोरखौबो मोनथिस्लाबा मा खालाम नांगौ, मा मानांगौ। दा बेबायदियाव जोंनि फोरोंगिरिफोरा जोंखौ बेबायदि फरायसालिफोरनिफ्राय दावबायनो लांनाया जोबोर मोजांनि बाथ्रा आरो जोङो फरायसा समावनो गोबां मोन थियि बाथ्राफोरखौ मिन्थिनो हायो। जोङो बिजाबनि फरायनायनि रोंगौथिनि अनगायै बो जों गोबां बाहेरा बाहेरारि मुवा बेसादफोरनि बागै जोङो मोनथिनो मोनो। मानोना बिजाबनि लेखानि सोलोंथाइफोरनिस्राय बांसिन गोनांथि होनना बुंङोब्ला जों दावबायनानै मोननाय रोंगौथिफोरासो नोंथां बेबादि होनना आं सानो दा जों आं आंनि फरायसालिनिफाय थांदों होननानै बुं अब्ला आङो गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहैबाय जेरै गिबियावनो बुङोब्ला खाथिथारनि जायगा जेरै ओ बगामाथि बगामाथि जाहैबाय बेनि उनाव आं नलबारि हालामाव मोनसे जायगा दं हाज' होननाय बे जायगायावबो आं थांबाय जाय मोनसे मन्दिर बेनि उनाव ओ आं थांदों मानास हाग्रामायाव जाय जोंनि बि टि सि ओनसोलनि अनगायैबो आसाम जोंनि भारत आरो बिनिनो अनगायैबो जोंनि फुर सारा मुलुगाव मुंदांखा मोनसे ओ दावबाय ग्रा जायगा जेराव जों गुबुन गुबुन जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो बायदि रोखोमनि नुफेरि बिफां लाइफांफोरखौ नुनो मोनो गिदिर गिदिर बिफां बायदि रोखोमनि हाग्रा बायदि रोखोमनि दाउसिन दाउला आरो बेनि अनगायै दावबायबावदों होनना बुङोब्ला जोंनिनो साखाथियाव थाबावनाय मोनसे ओ हादोरारि हाग्रामा नेसनेल पार्क बे जाहैबाय रायमना नेसनेल पार्क होननानै बुङो दा बेहायबो औ क'क्राझार ओनसोलाव थानाय बे ओ रायमना नेसनेल पार्कआवबो आं दावबायहैबाय दा बेवहाय थांनानैबो गोबां रोंगौथि मोननो हादों आरो बेनि अनगायैबो दावबायनाय बुङोब्ला फरायसालि निफ्राय आङो जोंनि न' सौसे रायजो ओ हादोरसा नसुंसे हादोरसा जाय जाबाय मेघालया बेयाव ओ शिलं होननाय जायगा गायावबो आं दावबायहैबाय जायनि आबहावा आरो नुथायफोरा जोंनि जायगानिख्रुइ जोबोद आलादा आरो नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनो बेबायादि थासारिफोरखौ आरो लोगोसेनो ओ जोंनिनो ओ आसाम आरो ओ आसाम बांलादेश न अ सरि ओ निमाहा जोंनि खाथियाव थानाय उकियाम होननाय जायगायाव बे जायगायावबो आं दावबायहैबाय दा बेफोर जायगायाव जोङो गोबां बायदि रोखोमनि दै बाज्रुम नुनो मोनो समायना स समायना दैमा नुनो मोनो। आरो गुबुन रोखोमनि सुबुंफोर नुनो मोनो दा बेफोरखौ नुनानै जोङो ओ फरायसा समावनो गोबां सोलोंनो मोनि बेसादखौ सोलोंनो मोनो आरो। दा जुदि जोङो फरायसालिफोराव जों खौ बेबायदि बेरायनो लाङामोनब्ला जों दिनैसिम थ' हारसिं हारलानो बेफोरदि थांनाय जानाय नङामोन दा फरायसालिनिफ्राय थांनो लांनायनि जाहोनाव जों दा बेफोरबायदि जायगाफोराव बेरायनो मोनबाय आरो मोनथियै खोथाफोरखौ मोनथिनो मोनबाय आरो नोंथां दा बेनि थाखाय आङो गोदान मुगानि फरायसालि फोरखौ बेबायदि बेरायनो लांनायखौ आं जोबोर बाख्नायो आरो बेबायदि ओ दावबायनो लांनायनि गेजेरजों फरायसाफोरा गोबां ओ बिसोरनि गोसोफोरा मोजां जायो आरो मोनथियि बाथ्राखौ मोनथियो सेरै नोंथाङा दहाय बुंलांदोंमोन। दा जोंनि बि टि सि हालामाव दावबायग्रा जायगा होननानै बुङोब्लाथ' बयनिसाय गिबिसिन जा ओ सारियावनो मा मानास ओ मानास हाग्रामा खौ बुंजायो नङा होमबा नोंथां? बेवहाय ओ गोबां जोंनि गुबुन गुबुन ओ हादोरसानि सुबुंफोर फायो आरो गुबुन हादोरनिबो सु सुबुंफोर फैयो दा बेवहाय जोङो गुबुन हादोरनि सुबुंफोरखौबो नुनो मोनो। दा बेफोरो बेयो जोंनि मोनसे बि टि सि हालामनि मोनसे सम्पद जाहैबाय बेवहाय ओ गुबुन सोहोरनि सुबुंफोरा फैनानै मिथिंगाजों गोरोबफैयो साननैसो गोसोफोरखौ मोजां खालामफैयो आरो जों गुबुन गुबुन जोङो ओ जामबुंफोरनि इ स्क्रिनफोरावल' नुनाय ओ जिब जुनारफोरखौ जोङो मोगथाङाव नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? जों बेवहाय थांनानै औ बेवहाय थांनानै जोङो मोगथाङाव जों नुफेरि जुनारफोरखौ नुनो मोनो लोगोसे ओ जोङो बैहाय थाङोब्ला जोङो ओ मोनसे ओ जिब गारियाव जों गाखोनानै बेरायो आरो जेराव जोङो गाखोनानै जुदि मानास हाग्रामाखौ जुदि बेरायोब्ला जोङो दानो जोबथ'नाङामोन जोबथ'नाङामोन बायदि मोनसे मोन्दांथिबो फैलायलाङो। नङा होमबा नोंथां? बेबायदि नोंथाङाबो बेरायहैखांबाय जानांगौ।
औ औ नंगौ।
बेबायदिनो जोंनि बि टि सि हालामावबो गोबां बेरायग्रा दं आरो आंथ' बुंनो सानो जि जोंनि सुबुं फोरा जोंनि जायगानि सुबुंफोरा गुबुन हादोरखौ बेरायनायनि सिगां जोंनि सा सानजा ओनसोलखौनो बेराय ना लाग्रोरनाया साबसिन नङा होमबा नोंथां? मानोना जोंनि जायगायाव गोबां मेहेरगोनां जायगाफोर दङ। नोंथाङा मा सानो बेनि बागै?
औ आङो ओ नि बागै जोबोोर मोजां बाथ्राखौनो सोंदों नोंथाङा गिबियावनो जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थांग्रोनायनायनि सिगां जोंनि हालामनि खाथि खालायाव थानाय मोजां मोजां बा जोंनि बेबायदि बिदिनो नेसनेल पार्क होबा नेस नेसनेल हायुंङारि जायगा बेाव जोङो नायग्रनाया जोबोद मोजां आरो ना नोंथां मानो होनोब्ला जोङो जोंनि खाथि खाला हालामावनो थाग्रोनाय बेबायदि समायना जायगाफोरखौ जोङो नायग्रोनांगोन बा जोङो बेफोरावहाय दावबायनानै बेफोरनि सोमोन्दै जों मिन्थिना लाग्रोनाया जोबोद गोनांथार आरोना नोंथां बेनि उनावहायसो जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव बा गुबुन जायगायाव दावबाय हैैनांगौ आरो ना नोंथां बे जों गुबुन जायगायाव दाउ दगायनानै बैफोरनि सोमोन्दै जोङो गियान आरजिनो हायो आरोना नोंथां ।
नोंथां आरो लोगोसे जुदि गुबुन रायजोनि सुबुंफोरा जोंनि जायगानि बागै सोङोब्ला अब्लासो जोङो खिन्थानो हागोन नङा होमबा नोंथां?
ओ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों दे जोङो जोंनि हालामावहाय बेबायदिनो नायग्रोबा जोङो जे जुदि गुबुन हारिया जोंनि हालामाव मा मा नायग्रा जायगा दङ बा दावबायनाय जायगा दं बेफोरखौ सोङो। थबोला जोङो बेफोरनि बागै मोनथिना लाग्रोआबा जोङो बिसोरनो माबोरैहाय खोन्थानो नङा होमबा नोंथां? बेबायदि जाहैगोन आरोना नोंथां बेनिखायनो जोङो खाथि खालायाव थानाय समायना जायगाफोरखौ जों दावबायहैग्रोना गोनांथारसिन आरोना नोंथां ।
औ नोंथां दा नोंथां अब्ला नों नोंथांजों रायज्लायनानै मिथियै बाथ्राखौ मिथिनानै गोबां ओ मोन रोंनो हाबाय मोनथिनो हाबाय दा नोंथांजों रायज्लायनानै गोबां गोजोननायबो मोनबाय दा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां बेनिखायनो गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांमोननिसिम साबायर।
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
दे गोजोनथों नोंथां।